हेलौ नोंथां
औ नोंथां
ओ नोंथांङा दायो माबाफोर हाबा मावदों नामा
जेबो मावाखै नोंथां
अ बिब्दिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन।
औ नोंथां
बिब्दिब्ला नोंथांङा दायो जेबो मावाखैबा आंजों बे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनो गेलेनाय एबा स्पर्टसनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
ओ औ हागोन नोंथां।
दे बिब्दिब्लालाय नोंथाङा गेलेनायनि बागै एसे
ओ गेलेनाया जाबाय मोनसे सुबुंफोरनि मोनसे ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे गेलेमु आयदा जायखौ सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेबोगासिनो दं ओ गेलेनाया जाबाय गोबां रोखोमनि दङ जेरै भलिबल गेलेनाय। फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय।
औ।
दि गेलेनाय गोबां गोबां रोखोमनि दङ ओ भलिबलाव गासै सा सयजन गेले गिदिरफोरा गेलेयो आरो फुटबलाव गासै जिसे जन सुबुंफोरा गेलेनो हायो। आरो क्रिकेटाव गासै जिसे जन सुबुंफोरा गेलेनो हायो बेफोर गेलेनायफोरखौ गोदो- गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा गेलेबोगासिनो दं आरो गेलेलांबाय थागोन। गेलेनायनि गेजेरजों ओ जों सुबुंफोरनि देहाया थाजिम थायो। गेलेनाया जाबाय मोनसे गिदिर मोनसे माबा ओ जायजों सुबुंफोरा गावनि देहाखौ गेलेनायनि गेजेरजों थाजिम लाखिनो हायो।
औ।
गेलेनाया गोबां रोखोमनि गेलेनाय दं आरो गेलेनायखौ गोदो- गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा गेलेबोगासिनो दं। गेलेनायफोरा गोबां रोखोमनि दङ जायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। आथिखालनि जुगाव माखासे गेलेनायफोरखौ नुनो थांला।
औ।
गेलेनाया जाबाय मोनसे मोजां आयदा जायखौ गेलेनानै सुबुंफोरा गावनि देहा सोलेरखौ मोजाङै लाखिनो हायो। गेलेनायनि गेजेरजों सुबुंफोरा गाव- गावनि हादरफोरखौ गोजौ फारसे जौगालांहोनो हायो।
औ औ।
गेलेनाया गोदो -गोदायनिफ्रायनो फैनाय मोनसे गेलेनाय। उम उम। गेलेनायखौ जों बयबो सुबुंफोरानो गेलेयो। आरो गेलेलांबाय थागोन। फुटबल गेलेनायाव गासै जिसेजन सुबुंफोरा गेलेयो आरो बिनिनो सासेया गलकिपार महरै थायो माने बल लाबथाग्रायाव।
औ।
गासै जि जना मोनसे माबायाव सोनो थाखाय नाजायो गल सोनो थाखाय। आरो भलिबलाव गासै सा दजन सुबुंफोरा गेलेयो। आरो गावनि टिमखौ देरहा होनो नाजायो आरो क्रिकेटाव गासै जिसे जन सुबुङा गेलेयो। बिबदिनो गोबां गेलेनायफोरखौ सुबुंफोरा गेलेबोगासिनो दं। गोदो -गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा सुबुंफोरा गेलेबोगासिनो दं। आरो इयुनावबो सुबुंफोरा गेलेलांबाय थागोन। गेजेर जों सुबुं सुबुंफोरा जौगानो हायो आरो गाव गावनि देहा सोलेरखौ थाजिम लाखिनो हायो।
औ
गेलेनाया जाबाय मोनसे ओ‌ गिदिर मोनसे गेलेनाय गेलेनायनि गेजेरजों सुबुंफोरा गाव गावनि हादर एबा रायजोखौ गोजौ फारसे लांनो हायो।
औ
गेलेनाया जाबाय मोनसे सुबुंनि जिउआव गिदिर मोनसे माबा जायनि गेजेरजों सुबुङा गावनि देहा सोलेरखौ राफोद एबा थाजिम लाखिनो हायो।
औ
नोंथाङा आंनि बिबुंथिखौ खोनानानै माबायदि मोनखो?
जोबोद जादों नोंथां।
अ दे बिब्दिब्ला नोंथाङाबो आंनो गेलेनायनि बागै एसे फोरमायनानै होदो।
औ हागोन नोंथां। गेलेनाया जाहैबाय गोबां खेलफोर दं गेलेनायाव गोबां खेलफोरा गेलेनायाव गोग्लैयो जेरै फुटबल हकि क्रिकेट आरो गोबां बायदि बायदि खेलफोर दंबावो जेरै भलिबल बेफोरखौ जों गेलेयो आरो गेलेनानै जों गावनि गोसोखौ मोजां मोनो आरो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां दावगालांनो हायो आरो। गावनि हादरखौ गोजौ थाखोआव दोननो हायो। बिदिनो जेरै फुटबलाव सा जिसे जन गेलेगिरिफोरा बाहागो लायो आरो क्रिकेटआवबो बिब्दिनो सा जिसे जन गेलेगिरिफोरा बाहागो लायो बिब्दिनो गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय बेफोर फुटबल बादायलायनाय क्रिकेट बादायलायनाय आरो एबा क्रिकेट गेलेलायनाय बेफोरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा एबा दाब दाब हादराव जाबाय थायो एबा सोलिबाय थायो। आरो बेनि अनगायैबो जों गुबुन जायगाफ्राव गोबां रोखोमनि गेलेग्राफोरखौ जों गेलेयो जायनि जााहोनाव जों गावनि देहाखौ फिट लाखिनो हायो एबा गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो जेरै गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहाफोरा मोजां जायो आरो बेमार आजार जानो थाखाय गोबां खम जायो। आरो जों गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावखौ बयजोंबो सिनायजानाय सासे सुबुं जानो हायो आरो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जों गावखौ बयजोंबो सिनायजानाय जानो हायो बयजोंबो मोनथिजानाय जानो हायो बयजोंबो नुजानाय जानो। हायो आरो जोङो गेलेनायनि गेजेरजों गोबां गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो गेलेनाया जाहैबाय मोनसे सुबुंनि जिउआव गेलेनाय मोनसे आयदा बेखौ जों गासैबो गेले नांगौ मानोना गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार गेलेनायनि गेजेरजोंनो जों गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो थांनो हायो एबा गोबां गोजान गोजान जायगाफोर जेरै नुफेरि जायगाफोर खौ जों गेलेनानै एबा गेलेहैनो थाखाय थांनांगौ जायो बेयावनो जों गोजान गोजान जायगाफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बेल' नङा जों जेरै बायदि रोखोमनि खेल दंबावो आरो हकि टेनिस बिब्दिनो बक्सिं गेलेनाय आरो बक्सिं गेलेनाय आरो बायदि रोखोमनि जेरै टेनिस गेलेनाय बेफोर दङ। बेफोरखौ गेलेयोब्ला जोंनि इयुन समनि थाखाय थाखाय गेलेनाया जोबोद मोजां मानोना बेफोरनि मददजोंनो जोङो गावनि लाइफआवहाय दावगालांनो हायो। आरो बेफोर गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि जिउआव गोजौ थाखोसिम दावगफब्ला नोंथाङा आंनि बे सावरायनायखौ माबायदि होनदों।
जोबोद मोजां मोनदों नोंथां।
अ बिब्दिब्ला दे होमब ना नोंथां।
औ नोंथां
औ